हेलौ
खुलुमबाय नोंथांनिसिम
औ ओ नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
औ आं फ्रियैनो दङ।
अब्ला नोंथांजों मोनसे आयदा एबा टपिकनि सायाव सावरायनो हागोनना?
औ हागोन
ओ अब्ला ओ नोंथां ओ गोदो जोंनि बर'फ्रा ओ माबायदि जिउ खुङोमोन आरो ओ दा माबायदि जिउ खुङो माने गोदोनि आरो दानि गेजेराव नोंथाङा माबायदि सोलायनाय नुनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ
गोदो गोदायनि सुबुंनि जिउ खांनाय होनोब्ला जोङो गोदो गोदाय सुबुंफोरा न'खर सालायनो थाखाय गोबां खस थ' जायोमोन गोदो गोदाय गिबियावनो सुबुंफोरा न' बां लुनानै थानो रोङामोन सिगांनि समाव सुबुंफोरा हाग्रा बारि एबा दंफांनि दन्दराव हाबसोनानै स जाबोदोंमोन। गोदो गोदाय जों सुबुंफोरखौ बांसिनखौनो संनानै खावनानै जानो रोंनाय नुवामोन जेरैबायदि गोदोनि सुबुं फोरा बांसिनानो हाग्रा बंग्रायाव मोननाय फिथाइ सामथाइ आरो हाग्रायाव बायदिसिना जिब जुनारखौ सिखार खालामनानै गोथां गोथाङैनो सङा लाबानो जानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन।
औ
गोदोनि दिनावहाय सुबुंफोरा अरखौ अन्थाइजों अन्थाइ बु जाबनानै अर फोजोंजेननायखौ जों खोनानो मोनदों
औ
आरो आथिखालाव जों सुबुंनि जिउ खुंनायखौ बुंनो थाङोब्ला दानि आथिखालनि सुबुंफोरा गोबां गावबागाव थानो थाखाय न' बां बायदिसिना लुनानै लानो रोंबाय आरो संनाय थावनायखौबो अरजों संनानै जानो रोंबाय गोदोनि सुबुंफोरनि संसार जानाया बुंनो थाङोमोनब्ला जोबोद खस्थ'मोन गोदो गोदाय सुबुंफोरा गाननाय जोमनायनि थाखाय जि जोमखौ नांगौ बिबांनि मोनामोन। बिनि थाखाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि बिफां- लाइफांनि बिलाइ बायदिसिनाखौ गाननानै गोदोनि सुबुंफोरा सम बारहोबोदों आरो
औ
फरायनायनि थाखाय जेरैबायदि दानि मुगायाव ओंखारनाय बिजाब लिरनो थाखाय बहिनि गोनांथि गोदोनि दिनाव जोबोर जेंनाखौ जों नुनो मोनो गोदो लिरनो थाखाय बहि गैयैनि जाउनाव थालिरनि बिलाइखौ अरजों हांनानैसो लांनो गोनां जायोमोन फरायसालियाव आरो लिरनायनि थाखाय दिनैनि बायदि खोलोम गैयामोन गोदो
औ
सिहि होननाय मोनसे लाद्रु दंमोन बेखौ दैजों सोमनानैसो गलायनानै आमथा आमथा खालामनानै बेखौ दावगांनि गांजों लिरनाय जायोमोन
औ
गोदो गोदाय सुबुंफोरा संसार जानायाव गाव गावनि नांगौ जानाय बेसादफोरखौ जेरैबायदि नखर सालायनायाव फुंनिफ्राय लानानै मोनासिम बाहायनायाव जेरै औवाजों बानायनाय औवानि खादा संग्राय सान्द्रि आरो बेनि अनगायैबो जेरैबायदि न' लुनो थाखाय औवानि खुन्था औवाजों बानायनाय बेरा बायदिसिनाखौ सुबुङा जेब्लानिफ्राय एसे रोंखा राखा जानो हमदों अब्लानि ओमफ्राय गावबा गावनि थानायनि सुबिदाखौ खालामनानै लानो रोंदों
औ
दिनै आथिखालाव गोनोखोनि मुगायाव ओंखारनाय जेरैबायदि सिमेन्ट बालानिजों बानायनाय नबेफोरखौ जों गोबाङानो नुनो मोनदों आरो गोदोथ' बुंनो थाङोब्ला सुबुंफोरा गाननाय जोमनाय जेरैबायदि गाननायनि खुन्दुंखौ इन्दि एम्फौ फिसिनानै बेनिफ्राय थावख्रि लुनानैसो खुन्दुं बानाय बायनानै आरो मिथिंगानि बिखायाव मोननाय फिथाइ सामथाइनि रं बेफोरखौ सुबुंफोरा होनानै गाननो रोंदोंमोन। दिनैनि दिनाव जों बांसिनानो सुबुं माहारिखौ दानाय लुनायखौ जों नुनो मोनला जेरै
नंगौ
गोदान गोदान ओंखारनाय मुगाजों सोलिनानै सुबुंफोरा सोलिनायखौ जों नुनो मोनबाय दा नोंथाङाबो एसे बिनि बागै फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ ओ जोंनि बर'फोरनि बा सुबुं माहारिनि गोदो गोदायनि जिउ खुंनाय आरो दानि जिउ खुंनायाव जोंहा हा आरो अख्रांनि गेजेराव फारागथिखौ नुनो मोनो आरो। मानो होनोबा गोदो दाबायदि दा दा जोङो जेरै मबाइल फन बिदि ओ मोजां हान्था ला लामा, फरायनाय, सोलोंथाइ बेफोरबायदि माने गोदोनि दिनाव जेबोआनो गैयामोन नै दा ओ दंमोनबाबो गोदोनि दिनावहाय मावनाय दांनाय, जानाय लोंनाय बेफोरजोंनो मुखुब थायोमोन आरो गोदोनि दिनाव हाय ओ जाय हाबा सानै माहाजोन थायो बिसोरनियावहाय माने ओ गाव
गावसिनि गथ' गथाइखौ दाहोना दोनहरनानै बा लावखार दोनहरनानै बैसो बै गैजा रोङै सुबुंफ्रा जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो। जायनि जाहोनाव बैसोरबो फरायसालियाव थांनो मोना‌ मोन ओ माने दानि दिनावथ' माइ गायाब्लाबो माइ गायाब्लाबो जेबो आबाद मावाबाबो सासे सुबुङा थांनानै थानो हायो। नख खर सलायनो हायो। नाथाय गोदोनि दिनावहाय माइ माइ गायामोनब्लानो गायामोनब्लाबो आबाद मावाब्लानो माने राननानै थानायखौ नुनो मोनोमोन आरो। गोदोनि दिनावहाय माने दानि दिनाव जाबायदि हाजि जिराफोर मावो थिखाफोर मावो बेफोरबायदि गैयामोन जाहैदों। गोदोनि दिनाव वहाय सावरि बादालि बेफोरबायदि जा लानानैनो दिन थां नायखौ नुनो मोन्दों आरो।
नंगौ।
जायनि जाहोनाव गोदोनि सुबुं माहारिफ्रा माने जों इमान खिनि खामानि मावब्लाबो, जिमानखिनि आबाद मावबाबो माने थोनो रोङामोन। आरो गोदोनि दिनावहाय ओ जाहोनावसो ओ जिब जुनारफोरनि ओ बिगुरखौहाय मैहुर खालामनानै गान्नायखौ नुनो मोनोमोन आरो लोगोसे गोदोनि दिनावहाय ओ दा दाबाय दाबायदियाव जेरै ओ गोदान गोदान जानाय लोंनाय बिदिनो ओ मस्ला मस्लि थाव, बिदि पेकेटनि माखासे ओ रासायनारि मुलि एबा हासार होनाय बानायनाय मुवा बेसादफोरानो खौ नुनो मोनामोन जाहैदों। गोदो दिनाव मोनफ्रामबो आबादखौ माने न'आवनो मावनानै जानाय नुनो मोनोमोन आरो, माने गोदोनि दिनावहाय मोनफ्रोमबो मै मैगं थाइगंआनो जे अर्गेनिक हासार होब्लानो खि जायोमोन जाहैदों। नाथाय दानि दिनावथ' जोंहा रासायनारि हासार होआब्लानो माने आबाद खेथि मावनायफ्रा मोजां जाया आरो। सोलोंनायनि बेलायावहाय जोंहा दा दावगाबो हमदों अब्लाबो ओ माखासे जानाय लोंनाय नाय मैगं थाइगं माने खोमसि फोथायनाय माने गावजों गावनो इनाय अनागार खालामनाया दानि बेलायावहाय बांबोनायखौ ओ नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो गोदोनि दिनावहाय थ' जोंहा थानो थाखाय बा थानो थाखायबाबो दा जेरै जोङो फाखा न'आव थायो, मोजां न'आव बानायनानै थायो। बेफोरबायदि गोदोनि दिनाव गैया मोन माने बिसोरनि थाखाय जानो लोंनो मोनबानो जायोमोन जाहैदों ना बिसिनियावहाय मोजां गाननाय जोमनायनि ओम गोनांथिमोन ना थानाय न'नि ना फरा रायनायनि बेफोर बेफोरबायदिखौ नुनो मोना नामोन आरो। गोदो दिनाव गोदोनि दिनाव फरायसालिया, खममोन ओ जायनि जाहानाव माने साफा सानैफा फानै जेब्ला थेफाव फुद लेबेलाव नुनो मोनोमोन आरो आरो गोदोनि जि
नंगौ
खोनानो मोनदों जे ओ साख्रि बाख्रि मावनो थाखाय न'आव फैनानैसोमोन होननानै खोननो मोनदोंमोन आरो नाय दानि बेलायावथ साख्रिफोर मावबा ओ जेसेबाखिनि बिबा मोजांलाय फराया माबानो दानि दिनाव फरायनायनि गोनांथिया बांनायजों लोगोसे साख्रि बाख्रि मोननाया ओ खम बिबानखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
ओ नोंथाङा सोलोंथाइनि बेलायावहाय ओ गोदो माबायदिमोन दा माबायदिमोन बेखौ नोंथाङा नोंथांनि नोजोरजों एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां गोदो गोदायथ जोङो फरायसालियाव खोब खम सुबुंखौनो थांनाय नुयोमोन गोदो गोदाय फरायनायनि फरायसालियाव थांनो नागारै गथफोरा गिला अन्थाइ खेला मार्बल खेला बायदिजों गेलेनानै समखौ बारहोहरोमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव जों बेफोरबायदि गेलेसोमनानै थानायखौ नुनो मोनला मानो होनबा दानि जुगाव बिमा बिफा एबा गथ' गथायनि बिमा बिफायाबो गोरों गोरा जानानै फैनायखाय गावनि गथ' खौ हाजासे सोलोंथाइ होनो नाजायो। बेनिखायनो गथफोरखौ बेफोरबायदि खेला दुला गेलेनायनिफ्राय दसे समखौ आनज्रायहोनानैबाबो फरायसालियाव थांनाय समाव फरायसालियाव लाङो
औ
गोदो गोदायथ' बांसिनानो बिमा बिफाया लेखा फराबो इसिबां रोङिनि जाउनाव गावनि गथ गथायखौ फरायसालियाव थाङाब्लाबो इसिबां दानि जुगनि बायदि होसोमामोन नाथाय बुंनो थाङोब्ला आथिखारनि मुगायाव गावबा गावनि बिमाया गावनि गथ' गथाइखौ फरायसालियाव थाङाब्लानो एसेबाबो अजद दैखाङो। बुंनो थाङोब्ला दिनैनि मुगाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मानो होनोब्ला ना साफ्रोमबो सुबुङानो गोरों गोरा जानानै फैनायजों लोगोसे गोबां आयदायावनो जौगानो हमदों
औ नोंगौ।
गोदोनि दिनावबो बेफोरबायदि जानायमोनब्ला जोंनि गासैबो सुबुं माहारियानो दावगानो खाबु मोनगौमोन जायनि जाउनाव दिनै खायसे सुबुङा इसिबां जाखिनि जौगानांगौमोन इसिबां जौगानो हायाखै।
औ
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नोंथांजों
औ
दिनैनि बे सावरायनाय आयदा खौ सावरायनानै एबा रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंथांनिसिम जोननाय थाबाय गोजोन्थों नोंथां। औ दे।